हेल' नोंथां
औ नोंथां
अ नोंथाङा खोनादों ना
औ खोनादों बिथां
नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो
आङो दा ओरैनो दङ नोंथां बेलासि जिरायनानै दं
ओ आं नोंथांनो फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय आं नोंथांजों मोनसे टपिकनि सा सायाव सावरायनो सानदों आरो ना नोंथाङा सावरायनो सोलाबगोन ना
औ नोंथां
ओ टपिकआनो जाहैबाय जोंहा बेफार फालांगिनि सायाव ओ जोङो बेफार फालांगि होनोब्लाथ' जोंहा ओ बिदिनो गोबां गोबां रोखोमनि जोङो बेफार मावनो हायो जे जोङो मैगंनि बेफारिबो मावनो हायो जोङो बिदिनो औ जोङो बिदिनो बायदिसिना फिथाइ सामथाइफोरनिबो मावनो हायो आरो जोङो बिदिनो उम माइ आबाद बा ओ बिदिनो बायदिसिना बायदि रोखोमनि जोङो बेफार फालांगि मावनानै जानो हायो आरो ना
औ औ औ नंगौ नोथां
औ जोङो जे मैगं थाइगंफोरखौ जोङो ओ बिदिनो ओ सामब्राम ओ आलु बानलु लाइ बायदिसिना रोखोमनि मैगंफोरखौ जोङो न' फोरावनो बिदिनो गोरान खेथि मावनानै बिदिनो खानानै जोङो हाथाय बाजारफोराव लांनानै जोङो फानहैयोबोला जोङो गोबां रां आरजिनो हायो आरोना
औ नंगौ नोंथां
औ आरो जोङो बेफोरबायदि बिदिनो मावबाय थायोब्ला जोंहा न'खरनि फारसे एसे एनै रां आरजिनानै लानो हायो एसे एनै न'खरखौ सालायनो हायो
औ नंगौ नोंथां
दा जोङो माइफोरखौ गायोब्लाबो माइफोरजोंबो जोङो बिदिनो माइफोरखौ बुरजा गायोब्ला जोङो माइखौबो माखासे फाननानै जोङो ओ गोबां रां आरजिनोबो हायो आरोना
औ-औ-औ
औ मायाथ' बि बिदिनो बोसोर बोसोर माइया जोंना माइनि दामा जोंना बारायलांगासिनो ओ दा जोङो दाम बारायनाय समाव जोङो बुरजा माइ गाय माइखौ बुरजा आबाद मावनानै जुदि जोङो बुरजा फाननो हायोब्ला जोंहा गोबांथा थाखा रां थाखा मोनो आरोना
औ नंगौ नोंथां
औ ओ दा बिदिनो जोंनि जायगायावथ' बिदिनो मैगंफोरखौ बायस'नानै लानानै अरुणचल फोराव बा अबेवबा गहु फोर बिदिनो हाथायफोराव लाङो आरोना औ ओ नोंथाङा बेफार फालांगिनि फारसे एसे फंनैसो फोरमायनानै होनो हागोन नामा
औ नोंथां
औ
नोंगौ बेफार फालांगि बुङोबा जोङो जोंनि बर' आइजोफोरखौनो होन बा जोंनि बर' माहारिफोरखौनो होनबा गुबुन हारिखौनो होन दा मैगं बेफारि खालामनानैबो सोलिगासिनो दं आथिखालावथ' दा दैलां बोथोर नङा होमबा दैज्लां बोथोराव दा जेन नि मैगंखौ नायनो थाङोबा जोङो ओ मैथाखौ नुनो थाङो मै फथा भिन्दि आरो मा होनो बिदिखौ लेस स्रा
औ-औ
भल थाइबें खुमब्रा जोगोनार बेफोरखौ जोङो बारियावनो गायनानै जों पेफार खालामनायखौहाय नुनो मोनगासिनो दं आरो जोंनि बर' आइजोफोरखौबो
औ
ओमफ्राय ओरैनोथ' आथिखालाव सिजेन नङै मैगंफोरखौबो दा मोननो थांबाय नङा होमबा बायदि नि हासार होनानै सिजेन नङै मैगंफोरखौबो बेफारि बायदि रोखोमनि आबाद मावनानै बेफारि खालामनायखौ नुनो मोनदों आरो नङा होमबा
औ-औ
दा फिथाइ सामथायाइफोरखौ लानानैबो जोंङो बेफार खालामनानै न'खर सालायनायखौ नुनो मोन्दों जोंनि बर' आइजोफोरखौबो ओ जेरै सिजोन बाइ सिजोन जेरै ओ थान्दा बोथोराव जेरै जों मोनो खमला आरो इदिनो बे बैग्रि फिथाइ बेफोरनि बिजनेस खालामनायफोरखौबो नुनो मोन्दों दा बिदि बिजनेस खालामनानै जों न'खरफोरखौ सालायनो रां आरजिनो सुबिदा जायो आरो नंगौ थिग बेनो आरो जोंङो दा नुनो मोनगासिनो दं। आथिखालाव मोनसे गोदान फिथाइ जिहेथु दाड्रायगन फिथाइ होनोना बे खौबो बिजनेस खालामनायखौबो नुनो मोनगासिनो दं दा जोंनियाव
बिदिनो आरो मोनसे सक्लेट फिफां बेफोरखौ गायनानैबो बिजनेस खालामनायखौ नुनो मोनगासिनो दं। आरो मा होनो बिदिखौ आनारस फिथाइ बेफोरनिबो बेफोरनिबो आबाद मावनानै दै थालिरनि आबाद मावनानै बिजनेस खालामनायखौहाय नुनो मोनगासिनो दं। दा आथिखालाव बेफोरबायदि बिजनेस मावनायखौ एसे बांसिन बा बांसिन जानायखौ नुनो मोनगासिनो दं आरोखि नंङा होनबा आगोलफोरावथ' जोंनि बर'फोरा बिदि इसिबां माने बिजनेस खालामनायखौ जों नुनो मोनामोन नाथाय दा बांसिननिफ्राय बांसिन नुनो मोनबाय आरो दा गाव गावनि आथिंङाव बांसिन गसंनानै थानायखौ नुनो मोन्दों नंङा होमबा नोंथां
औ औ औ दाथ' औ बेफार फालांगियाथ' गोबां रोखोमनि दंङो जेराव जोंङो जिनि बेफारबो मावनो हायो। बिदिनो ओ दोसि लथाफोरनिबो बे बे मावनो हायो आरो बिदिनो गलाफोर मा होनो बिदिखौ
साहा दखान बा माबा औ बेफोरबायदि होनानैबो बिजनेस खालामनानै न'खर सालायनायखौ नुनो मोनगासिनो दं आरो औ नंगौ
औ नोंथांङा बुंनाय बायदि नंगौ जे जोंङो आथिखालाव बयबो गावबा गाव आथिंङाव गसंनो हाबाय गोदो गोदोथ' बेफोरबायदि नंङामोन गोदोनिया जाय जायनाव दंङो बेनाव दंङो जायनाव गैया गैया बियो गोरिबैनो थायोमोन आरो ना बिदिनो औ बिदिनो मैगं थाइगं मैगं थाइगंफोर फाननानै जानाय बेफोरबायदि राहा गैयामोन आरो गोदोनि समावथ' बयबो मैगं थाइगं गायोमोन बिनि थाखाय थाखायनो माने औ बिदि बिनि थाखायनो माने
आगोलनि समावबा मा जायो नुनो मोनोमोन जोंङो सोलाय सोल'खौ बांसिन नुनो मोनोमोन मैगंनि बदल मैगं नंङा होमबा माइनि बदल माइ बेफोरबायदि सोलाय सोल' खालामनानै जानायखौ बांसिन नुनो मोनोमोन खिनथु आथिखालाव आथिखालाव दा रांनि बहुद गोनांथि जिहेतु फैसाया बहुत इम्परटेन्ट जानानै फैबाय दा मानसिनि लाइफआव दा जायनि थाखाय फैसायनि थाखाय जोंङो बिजनेस खालामनायखौ बांसिन नुनो मोनबाय आरो नंङा होमबा
औ औ नंगौ नोंथां
आगोलनिबायदि जानाय लोंनायाव गफबनानै थानायखौ नुनो न'?
औ
मानो होनबा गाव गाव आथिङाव गसंनो हायोबासो ओ रां आरजिनो हायोबासो आथिखालावहाय संसार जानायावहाय गोरलैखौ नुनो मोनो नङा होनबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां नोंथांमोननाया थारैनो सैथो। आरो जोङो जोङो जुदि आथिखालाव मावालासिनो थायोबा जोंहा माने गावनिनो खहा आरोना। जोंनो रावबो मावनानै होफैया जोङो गावनि आथिङावनो गसंनो नाजानाय नांगौ आरो आथिखालाव जोङो मावनानै जानो थाखाय गोबां राहा लामा मोनो जोङो ओरैनो बे सि थायोब्ला जोंहा माने गोबां खहासो गावनि थाखाय बिनि थाखायनो जोङो गोबां ओ बिदिनो खामानि मावनानैबो जानो हायो आरो बायदि रोखोमनि आबादफोर मावनानैबो बेफार फालांगि मावनानैबो जोङो जानो थायो आरोना बिनि थाखायनो जोङो ओरैनो थायआानो मोजां आरो।
नोंगौ नोंथां
औ दा नोंथाङा ओ मा मा मैगंफोरखौ गायनो मोजां मोनो एसे फोरमायनानै होदो।
लोगो रोथा आंथ' दा दैज्लां बोथोरावहाय जोङो बांसिन मैथाखौहाय मोजां मोनो गायनो मानो होनबा मैथा नै मैथायाइा बांद्राय खस्थ' नङा आरो गायबानो थाबनो थाङो नङा होमबा? जानोबो
मैथाखौ गायो आरो भिन्दि आरो थाइबें खुमब्रा बेफोरखौ बांसिन गायनाय जायो आरो भिन्थि' आरो मेसें बोथोरजों बुंनो थाङोबा मेसें जनाथ' जोंना लाफा लाइ बेखौनो बांसिन गायनाय जायो खेला
औ औ औ
लाफा गदा आरो माबाफ्रावबो बहुद बिजनेस खालामनायावबो मेसेंनि मैगङानो बुहुत मोजां नङा होमबा?
औ औ मेसें बोथोरावथ' गोबां रोखोम रोखोमनि मैगंफोर गायनानै लानो हायो औ औ बिदिनो नोंथाङा बुंनाय बायदि लाफा लाइ बेसर आरो बिदिनो मुलाफोर गायनो हायो ओ बिदिनो औ बानलुफोरखौबो जों मेसें बोथोराव गायनानै लानो हायो। दानि दानि दिनावथ' जोङो गोबां नुनो मोनबाय जे बयबो बानलु सिब्रुनि आबाद मावो। आरो गोबां रांबो आरजिनो हायो औ बानलुसिफोरखौ जोङो बिदिनो बिगाथाम बिगाब्रै गायोबा जोङो गोबां रां आर फ लानो हायो आरोोना जोङो बेजों लोगोसे बानलु सिब्रु गाय थांनानै जोङो आरो दैज्लां सफैबा बे हायावनो जोङो माइबो ओ माइ आबाद ओ बुंनो मावनो हायो।
आरो मावफिनबावनो हायो।
औ गोबां रोखोमनि जोङो बेफार फालांगि मावनो हायो आरोना
औ औ
औ दाथ' नोंथां जोंना समाबो जाबाय नोंथांजों बेफार फालांगिनि बागै सावरायनो मोननानै जोबोोर गोजोननाय मोनबाय आरो मिथियैफोरखौबो मिथिनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां
औ नोंथां गोजोनबाय नोंथां
औ दोनथ'लायनोसै गोजोनथों
औ बिदिबा फिन खेबसे मोनबावगोन नङा मोनै दा
औ औ गोजोनथों होनब्ला नोंथां